हेलौ अ' नोंथांनिखौ मोजाङै खोना फैयाखै।
औ नेटनि प्रब्लेम जादों खोमा।
हेलौ नोंथां
हेलौ स्पिकार दंना गैया बेयाव?
ओं दं
दं ना?
हेल'
हेल' हेल' लासै लासै एसे खोनादों बारा गोसा खोनायाखै।
अ खोनाबाय?
अ। दासो खोनादों आंनिखौ खोनादों?
खोनानाय नोंथांजों बिदिब्ला बिदिनो दैज्लां बो थोरनि गायनाय फुनाय आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन ना?
औ दे सावरायजागोन।
जोंहाथ' दैलां बोथोराव जोंनि जानाय आदार माइखौनो जोङो बांसि सिन गायनाय जायो नङा होमबा।
अ।
जों गायनाय फुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनिसै। नोंथांजों। बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव गाहायै।
आंनि रावखौ खोनादोंना नों
औ औ खोनादों खोनादों बिदिनो जोङो माइ आबाद। नि सोमोन्दै एसे सावरायनिसै। जों बिदिनो। ओ माइखौथ' बिदिहाय माइजों माइ डाइरेक्ट गायखानो हाया मानो होनोब्ला जों बेखौ। ओ माइखौ सोमनानै। दैयाव सोमनानै बिखौ सानथाम सान बेनि उनाव बोखांनानै। बेहाय होना माइज्लि महरै दोननानै औ बेखौ। हाय हालेवना मानादो। जों हाब्रु बानायना बेखौ फोनायनि उनावसो खोथिया। जायो बिनि उनावसो जों माइखौ गायनो हाया हायो औ औ औ बेफोरबायदिनो गायनाय जायो जों माइखो बिदिनो माइखौथ बिदिनो ओम गोबां रोखोमनि दोङो माइयाबो बिदि औ आसु बिदिनो खरमा, आइजुं जोसा माइफ्रा औ थारैनो ओ बेफोरबायदिनो गायनाय जायो ओम बेफोरबायदिनो थारैनो नों सोरनि हालामावहाय ओ मा मा माइ गायनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन
जोंनि हालामावथ दानाथ गोबां बायदि बायदि ओ मुंनि ओ माइ ओंखारदों नङा होनबा? बेफोरनो जाबाय रन्जना अन्जना आरो दुर आं बारा मोनथिजोबा आरो होमबाबो बेखिनिखौ मोनथिनाय जायो बेफोरखौननो गायनाय जायो आरो जेनेबा आसुफोराथ जोंनि हालामाव जोंनि हाया बाला सिरा नालाय बेनिखायनो जानो नागिरा आरो बेनो ओंखानो जों दा अन्जना रन्जना फोरखोनो गायनाय जायो आरो रनजित आरो नआव मा गो- बैसागुआव फिथा जानो थाखाय जोसा माइब्रा एसे एसे गायनाय जायो
औ थारैनो नंगौ बिदिहायनो ओम जोंहा जेनेबा दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि अनगा अनगायै माइ आबादनि अनगायै बिदि बिदिनो मा मा आबाद मावनाय जायो बिनि बागै नोंथां थांनो आं एसे फोरमायना होजागोन ना
अके जागोन दे देसुन हेल हेलौ अ अ अ आं फोरमायगोन ना नोंथाङा फोरमायनो
थारैनो आंनो फोरमायजायो
औ दे जोंथ मिथिया नालाय जोंनि हालामाव दा दैज्लां बोथोराव माइ गायनायनि अनगा गुबुन ओरैनो आबाद खालामनायज जाया। मानो होनोबा जोंनि जोंनि हाया। बोरैहा हा नालाय इेनिखायनो बे माइनि अनगा बेलेग गुबुन आबाद खालामनो हाया आरो।
थाबैनो नोंगौ। बिफोरबायदिनो जोंनि ओ ओ ओ ओ ओ। नुनोमोननाय जोंनि हालामााव हिंखाा फथल। उम खुमब्रा। बेफोरबायदिनो बायदि बायदि आबाद मावन मावो थारैनो जोबोद मोज जायो। बिदिनो गोदो गोदायनिफायनो मावबोनाय।
उम। उम।
बेखायनो ओ नोंथांमोननि नि हालामाव बिदिनो माइ गोदो गोदाय उम आबाद मावनायनि अनगायै दा मावनायखौ माबायदि मोनद दो‌ दाबायदियाव टेक्टरजों गायनानै गोदो गोदाय हालजों एवना गायनाय बेनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायना जागोन।
गोबां ओ गोबां आलादा नांगोलजों एवनानै गायनाय ट्रेक्टरजों एवनानै गायनाय। मानो होनोबा नांग गोलजों एवनानै गायनाया जोबोर मोजां जायो आरोना ओमफाय आरो दा आरो‌ ट्रेकथरना रारो। ओरैहाय बुंगोन दा जोङो एसे आलादा जायो आरो गोदोनिजों दानिजों गोरोबलि गोरोबा आरो
नांगौ बिनिखायनो जोङो गोदो जोंहा बिगासे बा बिगासे हाखौ बिदिनो सप्तासे खालायावनो लागा जायोमोन दा गोनोखोआरि मुगाजों औ ट्रेक्टरजोंहाय औ औ गोबां बि बिगाबा बिस बिगा त्रिस बिगा बिघाखौ बिदिहायनो खानसेयावनो फोजोबनो हायो। गायनो हायो। बिदिहायनो जोङो दा जोबोद जौगानायखो नुनो मोनदों आरो औ औ औ जोबोद जौगानायखो नुनो मोनदों। बेखायनो जोङो जौगालांनांगौ।
अह सानसेयावनो जोङो गायजोबनो हायो आरो दा ट्रेक्टरनि जुग जुगाव गोदो नांगोलनि जुग गबा आरो ओ जोङो बिगासेनि बारा गायनो हायामोन दा ट्रेक्टरनि जुगाव जोङो एक बिगानि सायाव बि गारै बुजा गायलांनो हायो।
नंगौ।
आरो थाबनो जोबनो हायो, फोजोबनो हायो।
जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ गायनाय औ उम बिदिहायनो मानसै हाजिरा लाना गायोना सावरि फ्राय फाला गायो नोंथाङा बेेसे फोरमायनानै
अह जोंनिया आ जोंनिया सावरिबो जायो, हाजिराबो जायो आरो मा होनो बदलबो जायो, फालाबो जायो। हाजिरायानो बांसिन। खिन्थु साफ साफा सानै बिदि सावरि जायो आरो हाल जांख्रा दिनाव सावरि जानाय जायो, ओरैनो पाला गायनाय जायो, माने बयबो दा बयहाबो दैज्लांनि समाव बयहाबो गायनाय फुनाय मुखुब, नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो।
ओ फालाबो गायनाय जायो आरो।
नोंथांमोननि हालामाव मा माबायदिहाय जायो नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ। थारैनो नोंथांमोननि हालामाव दा जेरैबायदि गायो फालाबो हा गिराबो थारैनो जोंनि हालामावबो बेफोरबायदिनो बिदिहायनो जोङो फालाबो गायो, सोरनावबा सोरनियावबा बिदिहाय हाजिराबो मालाबा दानि दानि मानसिफोरा गासैबो बेस्थ' थायो नङा होमबा? बिनिखायनो जोङो हाजिराबो थिखाबो बिदि बेफोरबायदि लानानै जोंनि हालामाव गायनाय जायो थारैनो ओम नोंथां ओम बेफोरबायदिनो जोङो ओ गायनानै ओहो गासै माइखौ गायजोबनानै बिदिनो हाल जां ख्रा माब ओमफ्रायो ओं दैज्लांबो औ औ औ दैज्लां बोथोरनि खस थ' बिदिनो ओं जोबनायनि थाखाय जोङो रंजानायजों सानसे जानाय लोंनाय बिदिहाय खालायनाय जायो। नोंथांमोननिखिबो हाल जांख्रा हायाव माबायदिहाय औ औ। माबायदिहाय खालायो औ औ औ थारैनो नंगौ नोंथांमोननिखिबो बेफोरबायदि दङ नामाय
अ जोंनि जाबो बिदिनो ओ गायै गायै गायनानै लास जोब थारनाय दिनाव जाय खौ जोङो हाल जांख्रा बुङो बे दिनाव गास सैबो ज'यै लोगो नांनानै बे दिनाव हाजिरा खामला बेफोरबायदि गैया आरो ज'यैनो लोगो नांनानै नै जायो लोङो रं जालायो। आरो ओ न न'आव माइनावनो थाखाय इसे माइ गसा लानानै फैयो न'नि बाख्रियाव सोनानै दोनफैयो। जाहाथे न'खरा जौगालांथों बेनि थाखायनो आरो। रंजा बाजा जोङो मायनावखौ दैखांनानै लाना फायो। न'नि आइजो हिसाबै न' न'खर नि आइजोआ बे माइनावखौ दिखांनानै लाब नाय जायो आरो।
थारैनो नंगौ जोबोद मोजां।
ओं।
बिदिखायनो औ। खोनादों। खोनादों नोंथां बिदिहायनो जोंङो नोंथांनिफ्राय माबायदि बेहाय गायो फुयो बेफोरखौथ मोनथिनो मोनबाय बिदिनो जोंङो मा मा ओ खेथि बा आबाद मावबावनो हायो बेफोरनि बागैबो मोनथिबाय
आबादाथ दैज्लां बोथोराव जोंनिया गायनाय फुनायनि अनगा गुबुन गैया होमबाबो मेसें बो बोथोराव जोंङो बिदिनो ओ उफेरा आबाद मावनो हायो आरो मैगं
बेसेंम बोथोरनि आ बे मेसें बोथोराव मावनाय आबादखौथ मिथिखायो बिदिनो सबाइ औ मेसें बोथोर
थैयाबो
खोना बायना
औ
बिदिहायनो जोंङो मेसें बोथोरावथ' बिदिनो सबाय
अ अ जोंनि जोंनिया जोंनिथिंजा सबाय दालि बिदि जाया अब्लाबो मैगं थाइगंखौ बुंजागोन आरो लाव जिंखा आलु बेफोरखौ मावनो हायो आरो
मावनानै जों सुबुं माहारिया जौगालांनो हायो नंङा होमबा औ औ औ थारैनो नोंथां जोंनिया जमाबो सबाय बिनिखायनो नोंथां थारैनो जोंनिया समाबो सबाय बिदिनो नोंथांनिफ्राय आ- आबादनि बागै एसे मोनथिना जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय
नोंथां निसिमबो साबायखर आंनोबो एसे नोंसोरनि हालामनि बागै माबायदिहाय नोंसोरनि हालामाव आबाद मावनाय जायो